हेलौ
औ
हेलौ
औ हेल'
औ खोनादों
औ खोनादों दा नोंथां
औ खोनागासिनो
माने नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो
आं दायो दङ बिदिनो जिरायनानै
औ बिदिब्ला नोंहा एसे सम होनो हागोन ना जे जों मोनसे टपिकनि सायाव एसे सम रायलायनो सानदोंमोन
औ जागोन
बे टपिकआनो जादों जे न'आव फिसिजानाय जिब जुनार होननानै
औ
जेरै जों मोनथियो जे न'आव फिसिजानाय जिब जुनार होनोब्ला जों जेरै जोंनि न'खरफोर आरो जोंनि साखाथि फाखाथियाव जों नुनो मोनो जे दे गोबाङानो जे मानसिफोरा सैमाफोरखौ गोबां फिसिनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै जे गोबां सुबुंफोरा जे गुबुन गुबुन सैमाफोरखौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनदों आं मिथिनाय बादिब्ला गोबां बयनिख्रुइबो फिसिजासिनाय जुनार होनोब्ला सैमायानो होननानै आं सानो आरो गोबां बिबदिनो जुनारफोर दंख' जेरै मावजिफोरखौबो जों गोबां बां नुनो मोनो गोबां नुवासे मावाउजिफोराबो न'खरफोराव थानानै गोबां खामानिफोरखौ मावो आरो बिदिनो फिजायो मानसिफोरजों जे मावजिखौथ' जों मिथियो जे एन्जरखौ होसोयो जा एन्जरखौ हमो होननानै जों मोनथिनो मोनो जे गोदो गोदायनिफ्रायनो जों खोनाबोनो मोन्दों। आरो बेबायदिनो आरो गोबां जुनारफोर जेरै जों नुनो मोनो। अमाखौबो जों गोबां मानसिफोरनियाव नुनो मोनो। जे गोबाङा अमाफोरखौ फिसियो आरो बेजोंनो गोबां बेफोरखौ फाननानै गोबां रांफोरखौ मोननायखौ आं नुनो मोनदों आरो ना। बेबायदिनो बेफोरखौ जोंनि न'खरावबो गोबां फिसिनाय जायो। आरो बेबायदिनो रांफोरखौ मोनो होननानै आं नुदों। आरो बिदिनो दंख' गोबां जुनारफोर आरो जेरै- जों बोरमा होननानै मिथियो जे बोरमा बेफोरखौबो गोबां न'खरफोराव फिसिनाय जायो आरो बेबायदिनो बेफोरबायदि आरो बोरमा, मोसौ, अमा, बेफोरबायदिनो बेफोरो जि गाय जि हिनजाव दोङो बिसोरो जे फिसा होनानै बिसोरबो आरो बिदिनो गोबां बांलाङो आरो बिबायदिनो बंस'निफ्राय बंस' जाबोनायखौ आं नुनो मोनदों आरोना। बेबायदिनो नोंथाङाबो औ बेबायदिनो नोंथां। आबो एसे बेफोरनि बागै फोरमायना होगोन होनना आसा खालामो।
औ फिसिजाग्रा जिब - जुनार। होनदों नोंथाङा थारैनो बेयो जोबोद मोजां मोनसे आयदा आरो जोंनियाव फिसिजाग्रा जुनार होनोब्लाथाय दा जोङो मोसौ, बोरमा, दवाई। हांसो नङा होमबा अमा बेबादि जों बेफोरखौनो बांसिनै नुनो मोननाय जायो दा जोंफोरा अमा अमाखौ फिसिनो थांनायाव जोंफोरा गोबां रोखोमनि जोङो माने उसुबिदा जाबाङा होननानै आं सानो मानो होनबा अमाखौ जोङो सम लाना सम जोङो सम बादियैहाय जोङो बेनि दानाफोरखौ बा जाग्रा आदारफोरखौ होबाय थाबानो जायो। एसेबां माने मोसौ बोरमाफोरखौ जेरैबाददि जोङो नोजोर लाखिबाय थानांगौ इसेबां माने जोङो नोजोर लाखिबाय थालायनो नाङा होननानै आं सानो आरो नुनो मोनदों। नोंथाङा अमा फिसिनायनि बेलायावहाय नोंथाङा बेबादि मायबाफोर नुहुरदों नामा जेनेबा मोजां आइदियाफोर। नोंथांनि नोजोराव बेखौ एसे फोरमायना होबा मोजां जागोन।
औ बेबायदिथ' आं इसेबां आइडियाफोरखौथ' गोबां नुनाय जायाखै अब्लाबो आं फंनैसो जि मिथिगौ बेखौ आं बुंनो सानदों जे अमाखौ फिसिनायावथ' एसेब्लाबो जों बाङाय जे प्रब्लेम बे जायो होननानै आं सानदों मानो होनोब्ला अमायाथ' मोजां मोनो जे हाब्रुआव थानो गोबां मोजां मोनो बिसोरो हाब्रुआव गेले गेले उन्दुनानै थानो। आरो बेबायदिनो बियाव गोबां बिसोरहा बेमार आजारफोरा बेफोरनिफ्रायनो जायो होननानै आं सानदों मानोना बेयाव गोबां हाब्रुफोराव गोबां मैला बिजानुफोरा थायो। आरो बेयावनो बिसोरो सानसे सानसे गेलेनानै जे उन्दुनानै थायो। आरो बेबायदि आदारफोरखौ बेयावनो जायो बेबायदियाव गोबां बेराम जानायजों गोबां अमाफोरा थैनायखौबो जों नुनो मोनो। आरो बेजोंनो लोगोसे जे बेबायदि आइडियाफोरखौ जे गोनांथि बेफोरखौ जों नायनो थाङोब्ला जे अमाखौ जों जेब्ला फिसियो अब्ला जों बेखौ जे जे पाकानि न' बादि बेबायदि बानायनानै दोनोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं सानो आरो बे आरो बेबायदि खालामनायखौ आं नुदोंबो आरो बेबायदियाव अमाया मोजाङै थागोन आरो बेफोर जि बेरामफोर जायो बेफोरो बारा इसिबां जाबांनाय नङाबादि मोनदों आं आरो जे जों मिथियो जे अमा हाथ' गोबां जेनेबा जिब जुनार लाइ बेनिखायनो गोबां बिसोरनाव बुंनो थाखाय राव गैया खुगा हा बेनिखायनो बिसोरो बुंनो रोङा जे बिदि बेमार आजार जादों होननानै। बिनिखायनो बेजोंनो लोगोसे जाय बिसोरखौ नायगोन। बिसोरो जाहाथे बिसोरनो लागै गोबां बेबायदि भिटामिन जे दावाइफोरखौ होयोब्ला जे गोबां साबसिन जागोन होननानै आं सानो आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां आं नुबो मोनदों जे बेबायदि अमा फार्म बेफोरबायदि बायनानै गोबां मुलाम्फा खालामनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो अमा फार्म बानायनायाव गोबां बेबायदिनो अमाफोरखौ हाब्रुफोराव दोनालासिनो बेबायदि पाका न'फोराव दोननानै गोबां मोजां जथ एसेनो नोंथां आरो नोंथाङाबो जे मिथिगोन जानांगौ जे
हा
गोबां खामायनो हायो होननानै। बेबायदिनो नोंथांनियावबो दं औ औ।
औ अमा फिसिनाय बिथिङावहाय। आ अमाया जुदि थाब देरनांगौबा जोङो अफ्रि होदेरोबा थाब देरो होननानै मिथिना मोनो आङो अफ्रि जाहोबाथाय। अफ्रिया मादिहाय जायो होनबा जों जेब्ला ओ बर'फोराहाय जौ संनाय हुदा दङबा बांसिनानो सङोबो। दा जौखौ जेब्ला सङो बै समावहाय जोंहा अफ्रिनि जोनोम लायो आरो न। दा बै अफ्रिखौ जोङो गुन्दैफोरजों बा बेबादि दानाफोरजों होदेरोबा अमाया जानानैबो जोबोद मोजां मोनो आरो अमाया थाब देरनायाव हेफाजाब होयो होननानै आं मिथियो आरो दा बेखायनो जोङो बै अफ्रिखौहाय जोङो सम लानानै
औ नोंथां।